औ नो
औ नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथांजों आङो मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे
औ होनो हागोन नोंथां
औ नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा बर'नि थुनलाइ बे बेनि सायाव जोङो सानैजों थुनलाइनि सायाव बा थुनलाइनि सोमोन्दै फंनैसो माने एसे बुं सावरायलायसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला थुनलाइनि सोमोन्दै बर' थुनलाइनि सोमोन्दै नोंथाङानो फंनैसो जागायजेननानै होग्रोदो नामा।
अ जागोन नोंथां थुनलाइ होनना बुंबाथ' जों मिथिखायो नङा होनबा। जाय बुस्थुआ थुननानै दोनजानाय बा बोननानै दोनजानाय बा लिरनानै दोनजानाय नङा होनबा नोंथां। दा बेखौनो जोङो थुनलाइ होननानै बुंनाय जायो जाय जों सिगां समफोराव फरा बिजाबफोराव फरायबोनो मोन्दों नोंथां नङा होमबा। थुनलाइया माखौ बुङो बेफोरबायदि होनलायनाय नङा होनबा नोथां दा बेफोरनो आरो थुनलाइया जाय जों ओ खुगाजों खुगा सोलिबोनायखौ जों दा मोनसे फरा बिजाबफोराव नङा होमबा नोंथां लिरनानै बा माखासे ओ सोदोब बिजाबफोराव लिरनानै दोननाय जोंनि राव हारिमु नङाबा नोंथां दा बेफोर मोनफा मोनफा मोनसे थुनलाइनि आं बाहागो आरो नङा नोंथां। आ दा थुनलाइ होनना बुङोबा नङा होमबा नोंथां थुनलाइ होनना बुंङोबाथ' जों गोबां माबाखौनो बुजियो दा थुनलाइ होनना बुङोब्ला जोंनि दानाय लुनाय नङा होमबा नोंथां ओ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय राव हारिमु नङा होनबा नों बेफोर गासिखौबो लानानै मोनसे थुनलाइ जायो आरो। थुनलाइया मोनसे हारिनि आयना बायदि आरो नङा नोंथां जाय आयनाखौ जोङो गा आयनायाव जों गाव गावनि मोखांखौ नायोब्ला जों नुयो नङा होमबा नोंथां गावनि मोखां गन थं मेगन खानाय नोङो गावनि सेहेराखौ नुयो नङा होमबा नों गाव माबायदि नङा होनबा नोंथां। दा थिग बेबायदि मोनसे हारिया मा रोखोमनि बा मा माबोरै थायो मारै जायो मारै लोङो मारै गानो बिसोरनि राव हारिमुवा मा होनना बुंङोबा बे थुनलाइनि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनो हायो आरो। थुनलइाया बेखौनो बुंनाय जायो। जेरै आयनायाव गावनि मोखांखौ नायो गावनि मोखांखौ नुजोबो नङा होमबा थिग नोंथां थिग बेबायदिनो थुनलाइयावबो गाव मोनसे हारिनि राव हारिमु गासिबो ओ बेरखांजोबो आरो दा बेखौनो जों मोनसे थुनलाइ होनना बुङो आरो। दा थुनलाइयाव जोङो माखासे स्पेसिफिक लानानै सावरायनो हायो जेरै जेनेबा बर'फोरनि जानाय नङा होमबा नोंथां जानायनि सा याव जुदि रायजलायबब्ला जों बर'फोरनि माखासे जाय मुंदांखा मुंखुंदांखा जानाय नङा होमबा नों बेनि सायाव सावरायनो हायो जेरै जोंहा जानाय लोंनाय होनना बुङोबा ओ अनला अनला दाउ नङा होमबा नोंथां सबायजों दाउजों
ओम
अमाजों अमा नङा होमबा नोंथां अमा नारजि नाफाम आरो गोबां बेफोरखौ जोङो
औ नोंथां
औ बेफोर जों सावरायनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जेनबा ओ थुनलाइ होनबा आरो गाननाय जोमनाय नङा होनबा नोंथां गाननाय जोमनाय होनना बुङोबा जोंहा गावहानो गावनि आंगो दानाय लुनाय दङ नङा होमबा नोंथां गावनो गाननाय जिफोरखौ गावनो दानानै लायो। गावनि ओ जेनेबा हौवाफोरनि गाननाय गामसा फोरखौबो जों न'आव बारनानै लायो दा बेफोरबो थुनलाइनि मोनफा मोनफा बाहागो आरो। जाय मोनसे राव हारिनि हारिमुवा बेरखांजोबो नङा मोनोंथां? दा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा गावनि गाननाय जि जोमफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आइजोफोरा दानानै लाबोदों आरो बेफोरजोंनो रां खामायबोनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमा नोंथां? आरो लोगोसे जेनेबा थुनलाइ होनना बुंबा आखाइनि हाबा नङामोन नोंथां? आखाइनि हाबा होनना बुङोबा जोंनि बर'फोरा ओ दानाय लुनाय जेरै जेखाइ, खबाइ न' होनबा नोंथां? मै ओ आरो बा जेनेबा नांगोल जुंगाल नङा होनबा नोंथां? दा बेफोरखौ जोंनि बर'फ्रानो गाव गावनि नांगौ मुवाफोरखौ गाव गावनो न'आवनो बनानै लायो नंङा होनबा नोंथां? जेरै जेनेबा गावनि उन्दुग्रा सखि नंङा होनबा नोंथां बेखौ बानना लायो। सियार टेबोल बेफोर गासिखौबो बानना लायो आरो नंङा होनबा नोंथां? आरो बर'फोराथ' ना हमनो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि नालाय नंङा होनबा नोंथां?
अ नोंथां।
ओम मा बेनि थाखायनो मा जोंनि बर'फोरा जेखाइफोरखौहाय न'आवनो बानायनानै लायो आरो औवाफोरजों नंङा होनबा नोंथां औवाफोरजों बानाय नालानानै बेफोरखौनो मा खालामो जोंनि आइजोफोरा बिलोफोराव थांनानै ज'-ज'-ज'नो नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौहाय ओ ना हमहैनाय जेखाइफोरजों ना गुरहैनाय दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां खबायाइफोराव जेखायजों ना गुरनानै खबाइ फोराव नाखौ सोना लानाय। जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां आरो जोंहा दंबावो जेनेबा जोंहानो गावनि आंगो मोसानाय नङा होनबा नोंथां मोसानाय जों नुनो मोनो जेरै जोंहानो मोसानाय माखासे दङ जेरै मुंदांखा मोसानाय नामा बागुरुम्बा मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय ख्रिस्टि मोसानाय आरो जेनेबा ओ थावख्रि लुनाय मोसानाय। नङा होमबा नोंथां ओमफाय जेखानो जेखायजों ना गुरनाय मोसानाय आरो जों बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरो बेफोर जोंनि बर'फोरनि मोनफा-मोनफा थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय बा मोनसे हारिजों सोमोन्दो थानाय बे मोनसे हारिनि ओ राव हारिमुखौ बेरखांहोनाय नङा होमबा नोंथां दा? जोङो बेफोरखौ जोङो ओ थुनलाइनि गेजेरजोंनो जोङो फोरमायनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो गोबां दंबावो जोंहा बुंनांगौआ दा नों नोंथाङहाबो नोंथाङा थुनलाइनि सोमोन्दै मा मिथियो बेनि सायाव एसे सावरायना होदो नोंथां?
हागोन नोंथां ओ नोंथाङाबो नाङा दासो गोबां खोथा बुंलांबाय थुनलाइनि सोमोन्दै जोंनि थुनलाइया मा। बेफोरबायदि होननानै दा आंबो फंनैसो बुंनोसै दा थुनलाइ होननानै बुङोब्ला नोंथां बुंनाय बायदि जोंहा माखासे लिरथुम जानाय। जेन लिरथुमनानै दोनजानाय मोनसे हारिनि माखासे जेनाखि जोंनि ओ जेरै राव हारिमु नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि मोनसे लिरथुमना दोनजानाय जेराव जोंहा गोबां लिरथुमना दोननाय दङ जेरै सुंद' सल' सल'बाथा। रायथाइ खन्थाइ बेफोरबायदि नङाबा नोंथां दा बिदिनो जोंहा लिरथुमना दोनजानाय सल'बाथा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि थुनलाइनि जोंनि सुबुं हारिनि सुबुंफोरा माने गोबां माने बेबायदि। सल' सल' बाथा जायखौनो जों सल' गोलाव बेफोरबायदि नङा होनबा नोंथां? बायदि खन्थाइ, रायथाइ बेफोरबायदि गोबां लिरथुमनानै दोनबोदों आरो दिनै जों जायखौ जोङो जों फरायनो मोनो आरो नोंथां फरायनो गोसोबा जों बेफोरखौ बिजाब महराव जों बायनानैबो फरायनो हायो नङा होमबा नोंथां दा बिथांमोना बेफोराव जोंनि थुनलाइयाव बेफोरबायदि सुंद' सल', सल' बाथा, रायथाइ, खन्थाइ लिरनानै गोबां साहित्य एकादेमि बान्था फोर मोन्नाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जोंहा गोबां ओ थुनलाइयावहाय जोंनि राव हारिमु बा जोंनि माखासे हारिमुनिस सोमोन्दै माने बेयाव लिरथुमना गालांनाय गालाङो जायखौ जोङो थु थुनलाइ होननानै बुङो ना मा नोंथां? औ बै समफोरनि माखासे जेफोर सल'बाथाफोर बा सल' गोलावफोर जाय सल' बाथाफोरखौ जों फरायोन दसे गावखौनो गोजोन होनो हायोमोन गावनि गोसोखौ नङा होमबा जोंहा जोंहा बेयाव माने ओ गोबां ओ ओंथि गोनां ओंथि गोनां सल'फोर फेस्ला सल' फोर नङा होमबा जेरै फेस्ला फेस्ला गोलाव गोलाव सल'फोर बेफोरखौबो जों नुनो मोनबोदों जायखौ आथिखालाव जोङो ओ बिजाब बाख्रिफोराव थांनानै ओ फरायहैनो हायो। बा अबेबा गलाफोरनिफ्राय बिजाब गलाफोरनिफ्राय जोङो बायनानै फ फरायफैनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
दा जोंहा ओ गोबां माने साहित्य एकादेमि बान्था मोनबोनाय सुबुंफोर दङ' बेफोर बायदि लिरनानै जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि फोरनि गेजेरावबो दा बेफोरनो आरो नोंथां जोंहा थुनलाइखौहाय ओ रैखा खालामनांगोन नोंथां बुंनाय बायदिनो थुनलाइया मोनसे हारिनि आयना। जोंनि हारिया
औ आरो
गोथाङै दंना थांनानै दं बा थैदों थैनानै दं बेफोरखौ जोङो माने थुनलाइनि जोहैनो जों मिथिनो मोनो आर एबा नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां? थुनलाइया माने हारिनि मोनसे आयना नालाय दा जोंहा माखासे थुनलाइनि जेरै ओ बर' थुनलाइ सानबो फालिनाय नुनो मोनो जेराव जोङो बर' थुनलाइनिनो जोंनि ओ मोनसे फिरफिलाबो दङ' नङा होनबा नोंथां जों बेख खौ बिरहोनाय नुनो मोनो बर' थुनलाइ सान फालिनाय समफोराव सानाव बिदिनो जोंहा बर' थुनलाइ होनना बुङोब्ला जेनाखि माखासे सल'फोर सल'फोर जाय सल'फोरा दिनैसिमबो जोंखौ गोजांस्रिव होलायो। फरायोबा बेयाव गोबां ओंथि गोनां ओंथि गोनां ओ सल'फोर लिरलांनाय जों नुनो मोन्दों। जेरै बेफोरबायदिनो रायथाइ, खान्थाइ कमल कुमार ब्रह्ममोननि ए इसान मोसाहारिमोननि लिरलांनाय माखासे खन्थाइ, रायथाइ सुंद' सल', सल'बाथ था रुपनाथ ब्रह्ममोननि नङा होनबा नोंथां? बिथांमोना माने गोबां बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदि लिरना गालांनायखौ जों दिनैसिमबो फरायनो हायो बायनानै बा बिजाब बाख्रिफोराव थांनानै दा बेफोरबायदिनि थाखायसो जोंनि दिनै हारिया नैबे थासारियाव दं नङा होमबा नोंथां? जोङो थु-थु थुनलाइया मोनसे आं दासो बुंलांदोंमोन दां हारिनि थैनाय थांनायखौ माने माबा खालामनो हायो नायनो हायो। थुनलाइयाव बेनो आरो नोंथां जोंनि हारिया गोबां गोदोनिफ्रायनो गोजौ थाखोनि हारि होननानै बुंबानो मोनथिनो मोनो। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा बेफोरबायदि ओंथि गोनां ओंथि गोनां लिरनानै मुलुग दरबाराव बेफोरबायदि बर' हारि दं बेफोरबायदि होननानै माने सिनायथि होनो हादों जायखौ जोंङो देब'नागिरि हांखोजों लिरो होन्नानै सिनायनो होनो हादों नंङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो गोबां माबायाव नुबोदों आरो जोंनि भारत हादोरावबो गोबां जायगाफ्राव मिथिदों जोंनि बर' हारिखौहाय जों देब'नागिरि हांखो जों लिरो। आसाम हालामाव बर' हारि दं बेफोरबायदि होननानै नंङा होमबा नोंथां। जायनि आं दा ख'लांनाय जेरै रुपुनाथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म, इसान मुसाहारि बिथांमोन बायदि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बेफोरबायदि लिरथुमना गालांङामोनब्ला जोंनि थुनलाइया लाइ बेफोरबायदि ओ थासारिसिम सफैनाय नंङामोन आरो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा थुनलाइनि सोमोन्दैथ' जों सावरायनानै फोजोबनो हाया। बेयाव गोबां हारिनि माखासे मिलौहाब बा मा बेफोरबायदि माखासे खन्थाइ रायथाइफोर दंङ। जायखौ जोंङो दसे समनि गेजेराव फोजोबनो हाया नंङा होमबा नोंथां दा बिदिब्ला जोंहा थ' समाबो जाबायानो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। औ नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ औ दे नोंथां दे नोंथां औ।